औ नोंथां
औ नोंथां दे नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे सम
दसे सम
न'खरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन न'खर खुंनो थाखाय बर' गामिफोराव
फोराव माबायदि न'खरखौ खुंलाङो बेनि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां? सावरायजागोन नोंथां।
औ जोंनि बै जायगा फोराव न'खर खुंनो थाखाय जोङो गोबांखौनो बायदि रोखोमनि जिब जुनार जेनेबा
मोसौ बोरमा अमा बायदिसिना दाउ फिसिनानै
रां खामायनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो आबाद मावनानैबो न'खर खुंनायखौ नुनो मोनो नों थांमोननि ओनसोलाव मा रोखोमै
न'खरखौ खुङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? औ नंगौ हागोन नोंथां जेरैबायदि नोंथाङा बुंलांबाय दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोरबादि फिसिनानैबो न'खर खुङो। आरो आबाद आबादखौथ' बांसिनानो गामि ओनसोलाव बांसिन मानसियानो मावनाय जाखायो। आरो बेनि उनावहाय बर' आइजोफोरा जेरैहाय एम्फौ लाथा बेफोरबायदि बेफोरखौ फिसिनानैबो रां
नंगौ नोंथां
गामसा बेफोरखौ जोङो दानानै फाननानै बेफोरबादिबो जोङो रां आरजिनो हायो। आरो एम्फौ फिसिनानैबो जोङो बे एम्फौ लाथाखौ फाननानै आरो बे एम्फौ फिसिनानै मोननाय फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुं इन्दि खुन्दुं लुनानैहाय बेखौबो फाननानै बा जोङो बेनिबो जि दानानै इन्दि खुन्दुंनि बेफोरनिबो जों फालांगि मावनानै जोङो रां आरजिनानै न'खर खुंनो हायो। बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमै रां आरजिनानै न'खरखौ खुंनाय नुयो आरो। गामि ओनसोलाव
नंगौ नोंथां थारैनो खोनादों ना नोंथाङा? हेल' नोंथां खोनादों ना नोंथा हेलौ हेलौ हेलौ अ बुंनाय नोंथां अ बुंनाय नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथांनिखौ मोजांङै खोनानाय जायाखै नोंथांङा एसे स औ
बेखौ नोंथांङा एसे थानो हागोन ना?
माखौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव